हेलौ औ नोंथां खोनादों ना
नोंथाङा दायो ओरैनो दङ ना
औ नोंथां दङ ओरैनो।
अह दे बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनो दङब्ला बर'फोरनि मैहुर खालामनायनि सोमोन्दै एसे सावरायदोनि जोंहा।
औ दे नोंथाङा सावराय जागोन।
औ औ। जोंहा मैहुर खालामनाय होनोब्लाथ' बयबो मिथिगौ। जोंहा जिब जुनार ओ जिब जुनारखौहाय हाग्रायाव थांनानै बेखौ नागिरनानै लाबोनाय बेखौनो जोङो माने मैहुर खालामनाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो सरासनस्रा। रावजों। औ जेरैहाय जोङो हाग्रा हाग्रायावहाय गोबां रोखोमनि जोङो जिब जुनार मोनो जेरै मै, सेसा, हाग्रानि अमा बायदि बायदि रोखोमनि जोङो जिब जुनार मोनो बेजों लोगोसे दाउ बायदि बायदिफोरखौबो जोङो मोननो हायो आरो हाग्रायाव। बेफोरखौनो माने बेफोरखौनो माने सुबुंफोरा ओ हाग्रायाव थांनानै मैहुर खालामहैनाय जायो आरो। ओ जाय सुबुं जाय सुबुंफोरा ओ मैहुर खालामहोयो ओ जि हाग्रायाव ओ बे हाग्रायाव मैहुर खालामनायनि सिगां माने बै सुबुंफोरा ओ बै हाग्रायाव गिबियावनो माने फुजा होनानै लाग्रोयोमोन होननानै बुङो आरो। औ औ नोंथां। बिदिनो माने फुजा होनाय समावहाय बिसोरो मा बुङोमोननो माने बे बोस सोराव जेसेबांखिनि नोङो मैहुर खालामगोन बेखौ माने बिसोरो रायख'नानै लायोमोननो आरो माने बुंनानै लायोमोन आरो। माने खैथा मैहुर खालामगोन नोङो बे बोसोराव। बेखौ खिन्थानानै लायोमोननो आरो माने जेसेबांखिनि नों मैहुर खालामगोन बेसेबांखिनिखौ नों बुंनानै लाखांनायनि उनाव नोङो माने बिनि बांसिन मैहुर खालामनो मोनामोननो आरो।
औ औ
औ जेरैहाय नों जुदि बिनि बांसिन मैहुर खालामोब्ला ओ आरो खनसे ज माने नोङो फुजा होनानै निमाहा बिनो गोनां जायोमोननो आरो। बेफोरबायदि गोदोनि सुबुंफोरा बुंलायो आरो खायफा खायफाया माने बिजाबफोराव थिखांनानै गालांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो माने मैहुर खालामनायनि सि गाङाव बे जायबा माने हाग्रानि मोदाय माने ओ जाय मोदाया माने जिब जुनारफोरखौ नेयो बा बिगोमा होननानै बुङो बै बिगोमानो माने बे फुजाखौ होग्रोनाय जायोमोननो आरो। बेयावहाय आरो बिसोरनो मा होनो ओ जिब जुनार जि मैहुर खालामनानै मोनबोयो बिनि बिखा बिथैफोरखौ माने बिसोरनो एवनानैहाय फुजा होनायबो जायोमोन होननानै सोरबा सोरबा बुङो आरो गोदोनि सुबुंफोरा।
औ नोंथां
औ बिदिनो जोङो मैहुर खालामनाय समाव माने गोबां आगजुफोरबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो जे बायदिफोरखौबो बाहायो। जे आरो खनद्राय बायदिफोरबो लानायखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो माने मै अमा बायदिफोर सानो थाखाय जोङो माने जेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां ओ बिदिनो जोङो माने गुबुन गुबुन जिब जुनारनि थाखाय गुबुन गुबुन गुबुन जोङो माने आइजें आयलाफोर बाहायोबा मैहुर खालामनो थाखाय ओ मुवा बेसादफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जोङो खायफाया माने ओ बोरला थिरबो बाहायो आरो खायफाया जे बाह बाहायो आरो ओ खायफायाव माने गनद्राय फोरबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो माने मैहुर खालामनाय समाव हारसिं हारसिं मैहुर खालामनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोना।
औ नोंथां।
लोगो नांनानै मैहुर खालामोमोन होननानै बुङो आरो जेरैहाय जोङो अमा अमाखौ जोङो मैहुर खालामनो थाङोब्ला ओ जि जायगाथिं जि सानानै दोनदों बे जायगाथिं माने दावराव खालामनानै होयोमोन आरो होरलि माने जि जायगाथिं दावराव खालामो बे जायगाथिं माने बियो खारलाङोमोननो आरो।
औ औ
अब्लानिया बे जे साना दोननायाव बे अमाया नांहैसिगोन। अब्लानिया बेखौहाय मोनो बिदिनो माने साब्रै साबासो लोगो नांनानै बे मैहुरखौ खालामोमोन होननानै बुङो आरो गोदोनि आबै आबौमोना।
औ
औ आरो बेयावहाय मोनसे खोथा बुङोदि बिसोरो माने जे अमाया मैहुर खालामजानायाव माने आघात जादोंबा माने जखम जादोंब्ला जखम जाखांनायनि उनाव बे अमाया जुदि खारबायब्ला बेखौ माने गिनो गोनां होननानै बुङो आरो। जखम जाखांनाय अमाखौ माने ओ जोबोद गिथावना महर लायो होननानै बुङो मानो होनोब्ला जाय अमाया म माने ओ मैहुर खालामनाय समाव एसे आघात जाबाय बै अमाया माने होसोनानै अरथारखायो होननानै बेफोरबायदि खोथा बुंसोलायनायखौ जोङो माने खोनानो मोनो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो औ अमानि मैहुर खालामनायाव जों बेफोरबायदिखौ नुयो ओंखायनो माने जे अमाखौ नों मैहुर खालामोब्ला मोजाङै माने नायनानै सुनो नांगौ होननानै बुङो आरो जेरैहाय माने ओ अमाखौ नों जानला मानला जायगायाव सुयोब्ला बियो माने बाब्राबनानै खारनो हागौ बा खावलायजों सोबानानै बेयो खारनो हागौ। जुदि खारोब्ला बियो माने जाय मैहुर खालामदों बिसोरो माने रैखा मोननाया जोबोद माने गोब्राब जायो होननानै बुङो आरो। बेफोरबायदिनो जोङो मैहुर खालामनायाव जिब जुनारफोरनि खि आगान बायदिफोरखौ नायनानै मैहुर खालामो। जेरैहाय ओ जोङो अमानि मैहुर खालामोब्लाबो जेनेबा नों अमा मैहुर खालामनो थाङोब्लाबो जि जायगायाव माने अमाया दङ बेखौ माने बिनि खियाव नायनानै सिनायो होननानै बुङो आरो। आरो जेरैहाय जों मै मैनि आगानावबो सिनायो। बिथिंदि मै दङ होननानै आरो बिथिं जोङो सेसा सेसाखौबो माने सेसानि खियाव सिनायो बे सेसाया खि गोदान बेयाव सेसा दङ होननानै। मिनथियो होननानै बुङो आरो बेबायदिनो जोङो जिब-जुनारफोरखौ माने बिनि खि बा आगानफोरखौ नायनानै मैहुर खालामोमोन होननानै गोदोनि सुबुंफोरा बुंसो- लायो आरो। बेबायदिनो जोङो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथाङाबो मैहुर खालामनायनि सायाव बा बिथिङाव मायाबाफोर ओ आइडिया दङब्ला बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां। मैहुर खालामनाय होनब्लाथ' नों- थांङा माखासे मानि बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ
दा जोंहा मैहुर खालामनायनि ओ जा नांगौ मुवा-बेसाद बेफोरखोथ' नोंथाङा एसे बुंलांखाबायानो। दा जोंहा मैहुर खालामनाय होनोब्लाथ' जोंहा फिसानिफ्राय लानानै जा गिदिर ओ जा एम्फौ-एनला जिब-जुनार बेफोरखौबो मैहुर खालामनो हायो। नङा होनबा नोंथां?
औ औ
जेरै जोंहा फिसा फिसा ओ एम्फौ एनलाफोरखौ मैहुर खालामनाय होनबा जोंहा खुसेंग्राखौबो जों मैहुर खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। मानोना ओ मोनानि समाव जेब्ला बिसोरो ओ गावसोरनि गुदुं जिङाव फैनानै गाबफैयो अब्ला बे समाव ओ सुबुंफोरा बेखौबो मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनो। बे माबायदि मैहुर खालाम होनना बै खुसेंग्रा गुदुङाव ओ खुन्थिफोरखौ थुथानानै ओ मैहुर खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा बेफोरबायदिनो गुमाफोरखौबो मैहुर खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरै जोङो दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जेनेबा दायो जेब्ला बै दैज्लां बोथोरनि माइआ मोनगोन अब्ला बै समाव माइ मोननाय समाव माइ हानाय समाव जेब्ला ओ गुमाफोर एबा गुमा गोथौवफोर मोनो अब्ला बैफोर गुमा गोथौवफोरखौहाय जों हमनानै ओ एवना जाफैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन मैहुर खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंना ना हमनायखौबो रोखोमसे जों मैहुर खालामनायखौनो बुंनो हायो। मानोना बेफोरखौबो जों हमनानै जानाय जायो। जेरै जोंहा ना हमनायनि बिथिङाव नायोब्ला जोङो माबायदि हमो होननानै बुङोब्ला नाखौ जेनोबा बबेयावबा खायसे खायसेया फिसिना दोनो खायसे खायसेया बिलो एबा दंग' दैसाफोरनिफ्राय हमनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ
बेफोरबायदिनो जोंहा बिलो एबा फुख्रिफोरनिफ्राय हमनो थाखाय जोंहा माखासे ओ बानायनानै लानाय जे नङाबा मुस्रिफोरखौ फोरजोंनो बनानै दिहुननाय जायो माब्लाबा समाव आरो बोहैबाय मोसानाय दैयावबो जोङो नाखौ मैहुर खालामो मारै खालामो होननानै बुंङोबा जोंहा बोहैबाय थानाय दैयाव जोंहा सेन खखा बायदि बायदि साना दोननानै जोङो बे बोहैबाय थानाय दैनि ना एबा दैयाव थानाय बायदि बायला जाग्रा जि एम्फौ एनलाफोर बेखौ जोङो हमनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा माखासे फिसा फि सा बिलोफोरावबो जोङो ना गुरनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो। फोरो जेनेबा जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे गियान होननानै बुंनांगोन मानोना जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ओ आबै आबौमोनानो फोरोंलांखानाय ओ जेनेबा नाखौ माबायदि गुरनांगौ ना गुरनो थाखाय मा आयजें आयला बाहायो बेफोरखौ' जों गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ जोंहा जेरै बेफोरबायदि ना गुरनो थाखाय जोंहा गावसोरनो बानायनानै लानाय ओ औवाजों बानायनाय जेखाइ आरो नाखौ लानो थाखाय खबाय बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ
दा बेनि अनगायैबो जोंहा ओ मैहुर खालामनाय होनना बुङोब्ला जोंहा आरो एन्जर बेफोरखौबो मैहुर खालामनानै जों बर' सुबुंफोरा जानायखौ नुनो मोननाय जायो माबायदि मैहुर खालामो होनना बुङोब्ला एखनब्ला जोङो एन्जर गुदुंखौ ओ जावनानै एनजरखौ बरननो बेफोरबायदिनो मैहुर खालामो। आरो एखनबा जोङो बेफोरखौ जेब्ला मोनानि समाव बिसोरो आदार जानो ओंखारो बै समाव फान सानानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो बेखौबो जोङो ओ गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै एन्जर फान्खौ जोङो मोननै मोनथाम रोखोमाव जों बानायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आथिखालावथ' मैहुर खालामनो थाखाय एन्जर फान हिसाबै लहानि एनजर फानखौबो जों मोननो हायो बेबायदिनो जोंना एन्जरखौ हायाव थानाय आरो दंफां एबा औवाफोराव थानाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो औवायाव थानाय ओ एन्जरखौबो जोङो मैहुर खालामनो रोंगौ एबा बेखिनि गियाना जोंनाव दङ होननानै जों बुंनांगोन मानोना जोङो बे औवायाव थानाय एन्जरखौबो हमनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेबाय दिनो जोंना गिदिर गिदिर मैहुर खालामनाय होनोब्ला नोंथाङा दहाय एसे बुंलां खाबाय जेरै ओ हाग्रानि मै अमा बेफोरखौ मैहुर खालामो बा जेनेबा जे सानांगौ एबा जं बायदि बायला लानानै मैहुर खालामनांगौ दा आथि खालावफ्राव गोबां आगजुफोर ओंखारबाय जेनेबा मैु खालामनाय मानाय। दा बेफोरबायदिनो जोंहा मैहुरनि बिथिङाव ओ गोबां खोथाफोरखौ सावरायनो हायो। दायो बेबायदिनो जोंहा मैहुर खालामनाय होनोब्ला आथिखालावथ' जों एसेबां नुनो मोननाय जालिया मानोना आथि खालाव जोंहा बांसिनानो न' न' बायदि बायला जिब जुनार फिनानै लाखायो जाय थाखाय जों न'आवनो माखासे मोननायनि जाउनाव आथिखालाव जों हाग्रा बंग्राफोराव जोङो मैहुर खालामनानै जानो गोनां जालिया। ओ बेफोरबायदिनो जोङो आथिखालाव मैहुर खालामनाय होनना बुङोब्ला बबेबा गान्दानि हाथाय बबावबा मैदेरनि हाथाइ बेफोरखौसो मैहुर खालामनानै सिखारि थांनायखौ नुनो मोननाय जायोसै दा नोंथां जोंनि सावरायनो लानाय आयदाया बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां औ।